नोंथाङा खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
नोंथां दा बे मोनाबिलि समाव मा खालामदों?
नोंथां आं बे मोनाबिलि समाव नै ओरैनो लांगोनायाव जिरायनानै दं नोंथां।
औ
बोथोराबो गरम नालाय एसे माने बाहायाव जिरायनानै दङ।
अ दासानदि बोथोराबो नोगोद गरम जादोंना।
औ नोंथां अखाफोरा माने अखायानो हाथाराखै नोंथां गरम जाथार
थानोनो हालाय लायै।
औ नोंथां नंगौ।
मोननानै जानाय आदारखौ जाखांबाय।
औ नोंथां दानि बावैसो जाखांदों नोंथां।
मा ओंख्रिमोन नोंथांमोना?
खोनायाखै नोंथांनि बुंनायखौ।
नोंथांमोना मा ओंख्रिमोन होनदां?
अ जोंना खांख्राइजों खुमब्रासोमोन नोंथां। आरो बेजों लोगोसे माबाबोमोन नोंथां आलु एवनायबोमोन।
अ नोंथांमोनना गोथावथारमोन।
औ नोंथाङालाय मोनानि जानाय आदारखौ जाखाय नामा नोंथां? अ मा ओंख्रि जागोन नोंथां?
ओंख्रिया जोंना अनलाजों न'नि दावसोमोन।
अ नोंथां नोंथांमोनहाबो माथो मोजाङानो नोंथां।
औ औ औ नोंथां जों माने गोथाव जादों ना आलासिफोरबो फैदोंना नोंथां।
अ नोंथां।
न'आव एसे माइ गायदोंमोन आलासिफोरबो फैदोंमोन नोंथां बिनि थाखाय
अ नोंथां मोजां
गोथाव गोथाव जाहोहरनो होननानै माने एसे गोथाव संबाय आरोखि होन
अ नोंथां मोजाङानो।
औ
अ नोंथां ओ सोर संनाय नोंथां ओंख्रिखौ?
ओंख्रिखौथ' जोंना मामायानो सोंदों नोंथां आलासिफोरखौलाय बोरै संहोनो नोंथां।
अ नोंथां आं सानदों माने बाजैया संदों नामा होननानै सानदों आं नोंथां।
बिदि नङा नोंथां।
हेलौ नोंथां।
हेल' नोंथां।
औ नोंथां। नोंथांनि माथोखौ खानानो हायाखै नोंथां।
हेलौ नोंथां।
ए नोंथां। नोंथांनि माथोखौ मोजाङै खोनानो हायाखै नोंथां।
दा‌ खोनाबाय नोंथां।
औ‌ नोंथां। नोंथांना एसे नेटवर्कनि प्रब्लेम नामा नोंथां बेनि- खायनो नोंथांनि माथोखौ माने एसे बेब्रे बुब्रे खोनादों।
औ औ नोंथां एसे दा मोनाबलि समना बेखायनो इदि जादों नोंथां।
औ नोंथां माने मोजाङै खोनानो हायाखै आरो नोंथां एसे दावराव खोनादों माने। बेफोरबायदिनो नेट गैयि बायदिखौ आरो नोंथां।
अ जागोन दे दिनै दा मोनाबिलि समना अखाबो हानाय बोथोर दैज्लां बोथोर बेखायनो बिदिनो एसे प्रब्लेम जायो।
औ नोंथां।
माने नोंथाङा माबा मोनसे टपिक लाना फैदों। हेल' नोंथां।
औ नोंथां आय-आयदा फोरमायनो हागोन नोंथां।
अ बे आयदायानो जाबाय एसे अरनि बागै अरा बोरै सोमजिनायमोन। बिनि बागै एसे नोंथांनाव सोंनो नागिरदों आरोखि नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां हागोन नोंथाङा माने अरनि बागै आं सावरायनो लुबैदों आरो नोंथां।
औ उम अरा माने बोरै सोमजिगोरनाय मानो
अर बुङोब्ला ब्लाथ' जोङो जोंथ' आथिखालनि मुगायाव जों जों अरखौथ' जों बयबो साफ्रोमबो जोनोम जानायनिफ्रायनो नुयो नोंथां।
औ खोनादों नोंथां खोनादों। खोनादों नोंथां खोनादों नोंथां खोनादों।
औ नोंथां आं होनदों माने अर बुंब्लाथ' जोङो दा आथिखालनि मुगायावथ' बयबो उन्दैनिफ्राय जोङो जोनोम जानाव अरखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंथां औ।
नाथाय नाथाय गोदोनि मुगायाव माने जोङो अरखौनो नों नुनो मोना नोंथां ओ गोदोनि सुबुंफोरा माने बेफोरबायदिनो अरनि महरखौ नुनो मोनाखैमोन बेफोरबायदिनो अरखौ मिथियामोन नोंथां। जानाय लोंनाय आदारफोरखौ माने बिसोरो गोथाङैसो अर गैयिनि जा जााहनाव बिसोर माने जानाय लोंनाय आदारफोरखौ माने बिसोरो अर गैयैनि जाहनाव बिसोरो गोथाङैसो जायोमोन नोंथां।
औ औ
माने बेफोरबायदिनो जेनेबा बिसोर सिखार खालामनानै बिदिनो मै अमा बायदि रोखोम जिब जुनार मोनोननायफोरखौ बिसोरो अर गैयै आरो अरखौ मिथियैनि जाउनाव बिसोरो गोथाङै जायोमोन नोंथां बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो गोबां समनि उनाव बेफोरबायदि गोथाङै जायै जायै गोबां सुबुंफ्रा थ गोदोनिथ सुबुं अजा बिद्दा बेफोरबायदिबो गैया। बेफोरनो गोबां सुबुंफ्रा जिउबो गोमानांदोंमोन नोंथां‌
नाथाय इयुनाव जोङो लेखाफोरनिफ्राय एबा लेखाफोरनिफ्राय जों मिथिनो मोनो नोंथां। मोनसे समाव बांग्रिं जादोंमोन होननायखौ जों मिथिनो मोनो नोंथां। जेब्ला बे बांग्रिङा मावो अ हो गोजौनिफ्राय माने मोनसे गिदिर अन्थाइया गोग्लैबोनानै गाहायाव गिदिर अन्थाइयाव सौ दावनानै माने मोनसे गिदिर अर माने जा खाथि खालाफ्राव माने बेफोरबायदिनो हाग्राफोर गोरान हाग्राफोर दंमोन होननायखौ जों मिथिनो मोनदों। औ माने बिदिनो खाथि खालायाव हाग्रा गोराफोर दंमोन बिदिनो अन्थाइजों अन्थाइ माने थाइनै गिदिर गिदिर अन्थाइजों अन्थाइ सोग्राव लायनानै माने बाव हाग्राा गोदानफ्राव माने अरजों अरजों अर देजाबलायनाय अथाय ज अन्थाय देजाब अर जोंनायखौ ज जों नुनो मोनो मासे खौ औ माने अन्थायजों अन्थाय दे लायनानै माने अरा सोमजिजेनदोंमोन नोंथां
औ नोंगौ
बे समनिफ्रायनो माने सुबुं बे सुबुंफोरा जों सुबुंफोरा माने अरखौ नुजेनदोंमोन बे समनिफ्राय आरो अरखौ अन्थाइजों अन्थाइ देजाबोब्ला अर जोङो होननानै जोङो माने मिथिदोंमोन।
औ नोंथां ला
बे समनिफ्रायनो सुबुंफ्रा माने अरजों बेफोरबायदिनो जानाय आदारफोरखौबो सावनानै जानायखौ सोलोंजेननायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन बिदिनो लासै लासै सानफा एफा माने बिदिनो मुगायाबोथ सोलायबोबाय नालाय गोदान मुगायाव सफैबाय नोंथां। बेफोरबायदिनो अन्थाइजों देजाबनानै अर सुनायनि मुगाया बारबोनानै दा बेफोरबायदिनो जोंफ्रुद बाहायनाय जाबाय बिनि उनाव लाइटारफोर गेसफोर बाहायनाय जाबाय अरनि जायग माने ओ अन्थनि जायगा खोनादोंना नोंथां? औ नोंथां बिदिनो माने लासै लासै लासै जोङो माने अरखौ मिथिबाय नाथाय अरजों जों गोबां खहा जाफोर जानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ औ नोंथां औ
बेफोरबायदिनो जोंहाथ ओ जोंहाथ गोदान मुगा गेसफोरजों जोङो गेसफोरजों अर सुनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो माब्लाबा माब्लाबा गेसफ्रा लिक जानानै अरफोर जा खामलावनानै माने जों बे गेसफोरखौ माने सिलिणडारफोरखौ जों बेरफ्रुनायखौ नुनो मोनो आरो न' बांफोर खामनायखौ जों नुनो मोनो अरजों बिलदिं बिलदिं फोर खामनायफोरखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो हाग्रा बंग्रा बेफोरबायदिनो गोबां ओ हाग्रामाफोर खामग्लुंनायखौबो जों नुनो मोनो नोंथां आरो बेफोरबायदिनो ओ सुबुंफोराबो अरजों गोबां जिउ गोमालांनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां अरा माने मोनसे गिख्रंथाव जिनिस नोंथां
औ नोंथां औ
औ नोंथां आंथ' अरनि बागै बांद्रायबो मिथिया नोंथां नोंथाङाबो अरनि बागै एसे आंनिसिम फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ
औ नोंथां
औ बुहुद दा गोदोनि अर होनोबाथ' दा माने अरनिफ्राय जों माखासे सहायबो मोनो माने खहाबो जायो आरो।
औ नोंथां नोंगौ सैथो
बिदिनो माबा बबेबा खोमसि जाबा जों अरखौ सुखांनानै बिस्रां जाहोनो हायो।
औ नोंथां नोंगौ सैथो
माने अबेबाफोर लामा हान्थिनो थाखाय जोङो अरखौ बाहायनाय जायो। खोमसि लामायाव सस्रां नुनो थाखाय अरखौ जों बाहायनाय जायो।
औ नोंथां
माबा मोनसे सोर माबा संना जानोबाबो जों अर संना जानो
औ नोंथां नंगौ नंगौ
आरो ओमफ्राय
माने अर गैयाबानो बोरैबा जों थांना थानायाबो एसे गोब्राबसै आरोखि दानि दिनाव
औ नंगौ नंगौ नोंथां
माने अराबो माखासे सहायबो होयो माने जोंनि नस्थ'बो बानायो आरोखि नोंथां
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन दा जोङो नोंथाङाथो दानिसो बुंना थांबाय माने ओ मोनाफोराव अरे अरा गोबां
औ
माने अबेबाफोर मोनाफोराव थांनायाव जों माने गोदोनि मुगायाव माने बेफोरबायदिनो दानि मुगायाव गोबां ओ मोब्लिबफोर बेजों जोङो हान्थिनाय हायो गोदोनि मुगायावथ' दा बेफोरबायदि मोब्लिब बेफोर गैयिनि जाउनाव माने सुबुंफोरा बन जा सावनानै माने ओ हान्थिनायखौ जों नुनो मोनोमोन नंगौ नङा नोंथां
औ औ
हेल' नों बेफोर बायदिनो ओ दाथ' गरम बोथोर अरखौ जोंनो बांद्राय ओ बेफोर बायदिनो बाराफोराव जोंनि गोनांथि नाङा नाथाय गोजां बोथोर जायोब्ला जों अरखौ गोबां गोनांथि बेफोराव जों माने
औ नोंथां औ।
अ- अरखौ जोंनो गोजां बोथोराव गोबां गोनांथि जायो नोंथां।
औ नंगौ।
जों गोजां बोथोर बोनायनाय जायो बेफोरनि जों गोजां बोथोराव गोबां गोजाङो नोंथां। बेनि जाहोनाव जों अरगफोरखौ सायनाय सायोबा जोंनि गोजांखौ जों खारनाय नुनो मोनो नोंथां। आरो अराथ' ओरैनो जोङो
औ नोंथां औ
थ' माने ओरैनो जोङा अरखौ जों फोजोंनो थाखाय बिदिनो ओ बनफोर नांगौ जायो नोंथां माखासे
हेल' नोंथां खोनायाखै नामा नोंथां? माने नोंथांनिफ्राय बे अरनि बागै खोनानो ओ फोरमायनो
मोजां गोरान गोरान बफोरजोंसो मोनो बेफोर बायदि जाय मुवाफोरखौ जों संनाय नङाब्ला जोङो दा आथिखालाव हालाङो
औ नोंथां दे होमबाना नोंथां नोंथांनिफ्राय बे अरनि बागै मिथिनो मोननानै गोजोननाय थाबाय।
मोनाया ओ हराबो थौबाय दे ना नोंथा